हेल'‌अ खोनादो दे। अ
नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आं दा बेलि बिफांनिनि ओंखाम जानायनि खाजा एवदों
अ माबा नोंथाङालाय? औ
आं दाावदैजों माबा सामब्राम एवदो पियास एवदों दावदै बयलार बिदै।
अ नोंथांआ इखो जासिगोन होमबा?
दा मोनानि जानोसै। नायनानै फैदोना आं मेंबाय नालाय ओरैनो ओंख्रि एवखायोमोन सानसुनि बेखौनो फुदुंनानै जों जानोसै दाउदै एवनानै
औ नोंथाङा हारसिं जागोन ना जमा जागोन?
उम जानो माने हारसिं जाया आङो फिसाला सानै दङो फिसाला सानैया जागोन आं फिसाज्ला सानैनो‌ जगार बानायना होदो।
ओं नोंथाङा होमबा एमान खस्थ' मावनाबो बिसोरनो जगार बानायना आरो। मोना नालाय बेनिखायनो आरो।
ओंखायनो आं खस्थ' खालामनानै होनांगौ जादों आरो। गथ'फोरा उनफोराव मिथियोना मिथिया गावसिनि बाथ्रासै दा आं आरो उन्दै नालाय इसोर जगाय मावना जानो रोङालाय आं मावना होदो।
बेसां उन्दै गथ'फ्रालाय?
गथ'फोराथ' देरनायाथ' देरबाय। औ गेदेरा आरो बि ए।
ओ थाद सेम मोनबाय।
औ थार्द सेम नङा सेभेन सेम मोनबाय। ओमफायो उन्दैया आरो पि अ । पि अ पास जाबाय देग्लाय।
अह।
थेवबो गथ'फोरा फरायनाय नालाय मावना जानो बायोना। बिमाखो आरो मावनानै होजानो लुबैयो।
दिडिसेम्बर बा ट्रेना? उम ओमफ्राय नोंथाङाथ' इमान खस्थ' मावना फैबाय ओम ओमफ्राय नोंथाङा उन्दनो ओंखारबायमोन?
उन्दुनो ओंखारबाय आङो। मानो होनबा दुब्लियाव सान्दुं गोसायाव माइ गायनाय नालाय, आं आरो उन्दुनो ओंखारनाय उन्दुनो ओंखारबाय आरों मेंबाय नालाय उन्दुनो ओंखारबाय।
दिनै बोरैमोन बोथोरा?
दिनै फुंखिनियाव दसथा एगर'थासिम अखा हानाय जादों आरो। ओमफाय बार'थानिफ्राय सान्दुं दुंनाय जा
नोंथाङा गायनो हादों ना हायाखैमोन होनबा माइखौ?
गायनायालाय गायदो हादो हानायालाय।
औ सान्दुं गोसा जों हादों होनबा सान्दुं गोसाव? औ नोंथाङा जेसां मावनो
आं आरो माइरं बेफारि नालाय। हाजिराबो थाङो आं इदिनो मावनानै जानो होननानै।
अह। नोंथाङा दा मा मावदो होनदो?
आं दा मोनानि ओंखाम जानो होननानै फाजा बानायबाय दं।
मा फाजा एवदो?
दालि ओंख्रि दंखायो दय बा सानसुनि सबाय सबाय संनाय दंमोन बिजोंनो दाउदै एवनानै जानोसै साथामबो।
नोंथावाव आं मोनसे कुइसन सोंनोसै। जोंनि दा नोंथाङाथ' माइ गायनो थांदों होनदों जोंनि दा बर'नि दोरोङारि मोनसे आबाद नङा होनबा इयो माइ आबाद दा। ओमफ्राय ए दोरोङारि आबादजों जेनेबा गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जोंनि आबादा जेनबा माइ आबादा बर'फ्रा माइ आ बाद मावनानै सिनायथि मोनबोनाय। ओमफ्राय दा इ माइ आबादखो जेनेबा नोंथाङा उनफोराव गोमालांगोन इदि सान नो नामा? बे माइ आबादा मानो फैदों? माया? नों बिखौनो मावनानै जानांगोन आरो। बेखौ नङाबा जों थांनानै थाखाया।
बेखोनो जोङो अरायमा मावनानै जाखानांखागोन बोसोरफ्रामबो। बेखो मा
नोंथाङाथ' बुंनो जेनेबा नोंनि फिसाफ्रानो इदि मावहैया माया जेनेबा नोंनि फिसालानोना जेनेबा खायसे दानि इयुन जोलै बिदिनो गथ'फोरा मावहैया माया होनोलाय ओमफ्राय दा जेनेबा इसोरथ' मावनो बाबाय उनाव बिदिनो माबा मोनसे
बिसोरो मालाय गावसोरो दा जेरैहाय बिमाफोरा ओ मोजाङाव आजादियाव जाहोनानै फरायहोदों नालाय बिमाफ्रा
जेनेबा बिसोरो गावसोरो साख्रि मावनानै जायोबा जुदि बावनिया बायनानै जासिगोन मालनि खेथि मावनायखौनो नङा होमबा?
ओमफ्राय जेनेबा आं इखौ बुंनो थांदों जेनेबा बिदिनो दा जेरै इयुन जोलै गथ'फोरखौ जे नों दा पेरेन्टसफ्रा मोजां फरायथो माथो होननानै एख' मावनो होआ मा होआ जेनेबा बिदिजोंबो खाय सेथ' खामानि रोंनाय ना जेबो ओमफ्राय बे खामानि रोङाबा उनाव मा माबोरै मावलांगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ सोंदां नोंथांनाव।
खामानि रोङाबा माने बिसोर गथ'फोरा उनफोराव फरायनाया जोबो जुदि सिखायसिगोन। ओ जों आं आरो नाजासिगोन फोरोंनो फरायनाया जोबथोंसै होननानै जों दोननाय जादों आरो जेनेबा ओ मेंनानै लेखा नायनो बायो नालाय ओंखायनो आङो गथ'फोरखौ मावहोनाय जाया आरो जेनेबा बा उनफोराव जोबोबा जुदि मावहोसिगोन। जेनेबा आयदाखौ फोरोंलांहोसिगोन
उम ओ नोंथाङा जेनबा गथ'फोरखौथ' मोजां जाहोनायनि लामखौ लांनो सानो ओमफ्राय नोंथांनि गथ'फोरा जेनेबा बिदिनो माब्रै मा लामाजों थांबा मोजां जागोन मा लामाजों थांबा गाज्रि जागोन नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
जेनेबा आं गथ'फोरखौ लाइनखौ होखानाय जादों आरो जेनेबा गेदेरखौ आङो ओ जेनेबा गावनि थांखि मथै
गाव थांखि होसो गावदि आंनि सिगाङावदि बुङो थांखिखौ आङो जाफुं आंथ' फौजि जागोन होननानै बुङो नालाय। आं फौजि लाइनावनो जेनेबा आं फिसालाखौ ए सि सि एन सि सि लाइनखौ आङो होनाय जादों आरो फिसाज्ला गिदेरनो बेनिफ्राय आङो उन्दैखौ आरो ओ जेनेबा
सल' खननाय दानि जुगनि सल' खननानै दि बायदिसिना
माबा दिहुनो नालाय जेनेबा सल' खननानैबो जानो हाया होनबा जेनेबा फांसन बायदिसिनाफोराव आं दा फिसाज्ला उन्दैखौ लाइनाव बिदि होनाय जादों आरो आं मिउजिक कलेजाव फरायहोनाय जादों आरो।
उम
फिसाज्ला गेदेरखौ आरो फौजि लाइनाव होनाय जादों। आं थारमाने जाम्बिबाबो थारमाने लाइनखौ होखानाय जादों आरो। खस्थ' खालामनाय फिथाइखौ इयुनाव मोनथो होननानै आं होनाय जादों आरो।
उम नोंथांनि साननायाथ' इमान मोजां ओमफ्राय जेनेबा उम नोंथाङा इमान खस्थ' खामनानैबाबो इदि फरायहोनो हादों माबोरै होदों नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
आं बिराद खस्थ' खामनानै आङो फोरोङो गथ'फोरखो मानो होनबा आङो
ओंखायनो
लामाजो खामानिखो मोनसेल' मावा आरो। जेनेबा आं ना खांख्राइबो गुरनानै फानो आङो मेगं बायदिसिना खाबथिंनाबो फानो। आङो जेनेबा आङो बै मानसिफोरादि लोमजायो निम'निया जायो निम'नेयानि बरि खो आं मालायनि बायस'नानै लाबनानै आङो ओ इखो फाननानै लाब खालामनानै फानो आरो आं। हाथायबा हाथायबा जेनेबा आङो गथ'फोरखो बिदिनो खस्थ'यै आङो। ओ अमा लायो दाउ लायो इ दाउफोरखोनो आं फाननानै नांगौबा गथ'फोरनो नांगौबा आङो खरसखो होयो। बियोबा जुदि आङो फाननानै होलायबाय बिदि जायो आरो।
उम नोंथाङा हारसिं मावो नामा जेनेबा
आं जेनेबा आंहा रावबो गैया जेनेबा आंनि ओ हासबेन्डआबो थैबाय जेनेबा गोमालांबाय बोसोरसेयानो जालांबाय देर बोसोर जानोसै। आं गथ' सानैखो आङो आंनो खस्थ' खस्थ' खालामनानै फोरोंनाय जादों आरो।
उम
उम बा गथ'फोरा मोजां लामायाव फैथो होननानै आं खस्थ' खालामो। बायदिसिना मावनानै आङो बायदिसिना बुथुम बु बुथाम फाननानै आङो गथ' सानैखो फोरोंनाय जादों आरो खस्थ' खामनानै
उम नोंथाङा जेनेबा दा माबायसा फिल खालामो जेनेबा इयुनाव नोंथाङा गथ'फोरनि साक्सेसखौ मोनलाङो ना मोनलाङा इफोरखो इसे माबायसा फिल खालामगोन जेनेबा मा बिसा सानो
आं दा गथ'फोरखो साक्सेसखोनो लुबैयो जेनेबा गथ'फोरा आंनि खस्थ' खालामनाय बुजिमोनगोना मोना मिथिया जेनेबा आं गथ'फोरखौ साक्सेस खालामनोसै आङो गारगोन होननानै आङो थांखि लादो आरो आं गथ'फोरखो आं सानैखौबो। गावसिनि लामाखो आङो जेनेबा फैसा फैनाय लामाखो आङो
सानो आरो आं दिहुननानै गाव गाव ओ दिहुननानै जानो हाथों होननानै आङो दिनैसिमहालागै आङो खस्थ' खामनानै नाजाबाय थागोन आरो आङो गावसोर दिहुननाय समसिमहालागै।
उम नोंथाङा जेनबा इमान खस्थ' खालामदो नोंथांनि साक्सेसआ उनाव नोंथां सानाय या उनाव साक्सेस जालांथों बेखोनो आंनि इसोरनाव आर'ज गाबनाय थाबाय ओमफ्राय जोंनि रायलायनायखौ बेखिनिआवनो दोनथ'नोसै नामा।
दे होमबा इसरा आंखौबो नायफिनथोसै। जेनेबा फिसाफोरखोबो नायफिनसै दे होमबा लाखिथ' दे। उम दे लाखि अ' उम
गोजोनथों।